हेलौ।
औ खोनादों। औ नोंथां मा खालामदों। नोंलाय।
दङ आंबो नै जाखांनानै जिरायनानै दं नोंनि आवासआ डाबल डाबल फैफिनबाय थादों आंनियाव।
दालाय।
खोनादोंना औ खोनादों नोंनि आवासा माने डाबल डाबल इक बायदिया फैदोंमोन आरो।
औ दालाय मोजां खोनाबायना।
खोनाबाय औ।
औ।
अब्ला नोंथां ओरैनो फ्रि दङब्ला मोननैसो टपिक लाना सावरायनोसै नङा होमबा।
औ जागोन दे।
औ नोंथां। मोननैथिंथ नोंथाङाथ बर' गेजेरावनो दङ होनोमब्ला। ओ जाङो बर'फोरनियाव ओ गोबां फोरबो थायोना।
औ।
जेरै ओ बैसागु फोरबो। मागो दमासि फोरबो। आरो बिदिनो गोबां फोरबो। माखासे थायोना ओ बैफोरनि बागै नोंथांनियाव एसे सोंनोसै माने जेनेबा बैसागु बैसागु खौथ मिथियै जानांगौ नोंथाङा ना हेलौ
हेलौ औ खोनादों औ बैसागुफोरखौ बैसागु फोरबोफोरखौथ मिथियो नोंथाङा औ मिथियो।
अब्लाबो अ नोंथांनि
थांनियाव बेखौनो आङो टपिकनो हिसाबै सोंनाय जाबाय जेनेबा बै ओ बैसागुनि बागै एसे फोरमायदो दे औ जागोन देओ बै। बैसागु फोरबोखोथ ओ बर' बर' हारिफोरा गोदोनिफ्रायनो माने खुंबोबाय थानाय मोनसे गेदेर फोरबो बियो बर'फोरनि मोनसे गाहाय फोरबो होननानै बुंजायो जाय नि अनगायै बर'फोरनि फोरबोआनो आबुं नङा होननानै बुंजायो आरो औ। ओ बर'फोरा बैसागु फोरबो सफैयोब्लानो आरो बे फोरबोआ जायोब्लानो बिसोरनि गोसोआ रंजानायजों आबुं जायो आरो गोसोफोरा। ओमफ्रायो बेबायदि बिदिनो बे फोरबोआव ओ बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन बिथिंफोर आजावनाय जायो।
औ।
फोरनि बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला बेखौ गिबियावनो मोसौ बैसागुजों ओ बे बैसागु खौ बेखेवनाय जायो ओ सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि ओ बर'फोरा मोसौफोरखौ बायदि रोखोमनि साजायनानै बेखौ माने थुखैनाय फैयो ओ बेखौ थुखैनायनि सिगां ओ मोसौनो ओ गुबुन गुबुन जेनेबा हाग्राफोर आरो बेजोंनो लोगोसे फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगं जेरै लाव फान्थाव औ बेफोरनि माला सु सुनानै माने मोसौनो गानहोनाय लाग्रोनाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय हांगारखौ थाव गोथांजों उनग्लिनानै बेखौ मो सौनियाव माने बिखुङाव फोथाब थुनानै होनाय जायो थफा थफा ओमफ्राय बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो आरो ओमफायो औ जाय जाय माने नखराव फख्रि गैया बेफोरो माने दैमाफोराव होनानै लाङो ओमफ्राय बेबायदिनो मोसौ थुखैनायाव बायदि रोखोमनि ओ खुगा मेथाइबो खननाय जायो
औ
ओमफ्रायो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओमफ्रायो बेयाव माने बे फिथाइ मा होनो मै मैगं थाइगंफोरखौबो सारनाय जायो थुखैनाय समाव ओमफ्राय आरो सौरायाइ सार नाय जायो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओमफ्रायो माने बे समाव बे मोसौ थुखैखांनायनि उनाव माने मोसौखौ ओ सानथाम लाव थिजों बुनो मोना होननानै बुंनाय जायो आरो बेनिखायनो बेखौ औ बेबायदिनो बेनि उनाव मोसौ थुखुखांनायनि उनाव अखानायै बैसागुनि एक थारिक जायो ओमफ्रायो बे सानखालि बयबो बर'फोरा गावजों गाव मान सनमान होलायनाय बेफोरबायदि ओ आयदाफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ फुङावनो बर'फोरा सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामो ओ बिनिफ्राय उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो ओमफ्रायो बेबादि गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अनो बेबायदिनो। बरफोरनि गेजेराव बे बैसागुखौ एक थारिक खालि बेबायदि बि हाबाफारिफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय बेनि उनाव आरो बेनि उनाव थ' गासैबो रंजानाय दिन होननानै बुंजायो। ओह गुबुन गुबुन। गामिफोराव बेबायदि बिदिनो मोसानो ओंखारो नखर नखर ओ दामनाय देनाय खननाय मोसानाय।
औ जेरै ओ औ जेरै जोंहा बे मोनसे। बे बोथोरा बोथो ओह बे फोरबोआ बोथोरजोंबो जोबोद ओ माने खाथि सिनै सोमोनदो दं नङा होन ब्ला ओह जेरै जोंहा दाउखौऔ। फ्राबो गोदै। गारांजों। ओह गाबफैयो। आरो लोगोसे बिफां लाइफांफ्राबो गोदान महर मोनजोबो। आरो बोथोरफोराब जोंना ओरै बार खोलो खोलो बारदै सिख्लायाबो बे समाव मोनफैयो। बेजों माने जोंनि बे फोरबो समायसारो आरो।
औ।
औ लोगोसेनो नोंथांमोननिथिं दायो ओह फुफि माने बैसागु फोरबोफोराव माजों मोसानाय जेरै दामजुफोरा। फोथायोना बबेबा बबेबा जायगाफ्राव बेजोंना गावनो रोजाबनानै खननाय।
खाम सिफुं लानानै मोसायो औ औ ओह जोंनिफ्रायथ दानि जुगाव माने जुगा सोलायनायजों लोगोसे ओह बेफोर दामनाय देनाय बेफोरो सेस सोलायबोजोबनो हमबाय। ओमफ्रायो। जों गामियाव माने बेबायदिनो खुगा मेथाइजों खननाय मोसानाय बेफोरखौ नुनोनो मोननो थांला आरो माने। ओह औ मोसायोब्ला ओह मोसायोब्लाबो ओ दामनाय देनाय जेनेबा बै दिजे खाम सिफुं जथा ओ हो बेफोरखौबो बाहायनाय जाला जोंनियाव। खाम सिफुं जथाफोरखौ बाहा लानो माने ओमफ्राय माने डि जे बक्स ओमफ्राय बेबायदिनो साउन बक्स बेफोर बाहायनानै जेरै माइक फोर बेफोरखौसो बाहायनानै मोसानायखौ नुनो मोनसै आरो‌।
औ नोंसिनि जायगाथिं आरोना औ नोंथाङा बेफोरखौ मा सानो जेनेब्ला खाम सिफुजों मोसानाया साबजानाय जासिनो ना बेफोरबादि दि जे दामनानै मोसानाया साबजासिन जायो बेनि बागै बुंलाय दे
आंनिबाथ' ओ बर'फोरनि दोरों हि दोरोंखौ लाखिनाय हिसाबै जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो दामबोनाय दामजुफोर खाम सिफुं जथाफोरखौ दामनानै मोसानायानो जोबोद मोजां जायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौबो जोङो लाखिलांनो हागोन आरो हारिखौबो गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो हागोन। बेजों लोगोसे ओ बै दि जे बा माइक साउन्ड बक्सफोर दामनायनि गेजेरजों माने ओ माने रंजानायनि माबाफोरानो आबुं जाया आरोना औ जेनेबा गोदोनिफ्राय फैनाय खुगा मेथाइफोरा जोबोद मिलौदो गोस गोसोआव नांनाय बेफोरबायदि माने गोसोखौ रंजाहोनाय बेफोरबायदि खननाय बेफोरखौ मोननो हायोमोन आरो ओमफाय दानि जुगावथ' माने बेफोर साउन्ड बक्सजों बनायनायफोर मेथाइफोराथ' माने ओरैनो नांला बंसा आद्रा खिद्राफोर बेफोरबायदि जानला मानला माने एसे माने आरजाथावि बाथ्राफोर बाहायनायखौबो मोननो थाङो बे फोर मेथाइनि गेजेरजों बेनिखायनो माने ओ इयुन जोलैनि थाखाय बेफोर जोंनि दामजुफोरखौ माने बाहायनानै मोसानाया जोबोद गोनांथार आरो जेराव जों हारु खौ लाखिलांनो हागोन।
उम
ओ नोंथां मोननिथिंलाय बैसागु रंजानाया माबायदि? जोंनिथिं औ बिदि दामजु दामनानै मोसानाया टटेलि फ्रायानो बन्द'आनो जाफ्रामबाय औ मानो होनब्ला जों बेखौ लासै लासैनो बन्द' खालामलांनांगौआ
बान नङा होनबा बेनिखायनो जोङो माने बेफोरखौ बन्द' खालामनाय जाबाय ओरैनो बिदिनो खायसे गथ' गथ'फ्रा मोसाबावो औ मानो होनबा बिसिनियाव माखासे खाम सिफुं दामग्रा दामजु थाया नालाय
बिसोरो माने इदिनो ओ फिसा फिसा बक्स दामनानै मोसायो आरो ओरैनो फ्रायानोथ' जोंना गिदिर गिदिरफ्रा खाम सिफुंजोंनो ग्रोम ग्रोमै गावनो सुजुनानै मेथाइ खननानै रंजाबोनाय जायो आरो बेफोरबायदि फोरबोआव।
औ
बेजों लोगोसेनो जोंना बैसागु मोसाबाय मोसाखांनायनि उनाव ओ मोसाखांनायखौ जोङो खाना जायोना खाना जाखांनायनि उनाव नै दायो ग्रोब जोंहा दैज्लां बोथोर सफैलायबाय मावनाय दांनायाव मुखुब
मुखुब जालायबाय बेफोरबायदि जायो आरो जोंनाव मोनसे ग्रोब ग्रोबनो औ ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं बेफोरखो ओ नागारनो हानायनि समायसाफोर जाथ' माने बै जेनेबा दामजु बाहायनायखौ?
औ
माने साउन्ड बक्स बाहायनायफोरखौ आरोना। औ औ बेखौनो होनदों माने माबा मोनसे राहा दं नामा माने बेफोरखौ? औ बेखौ नागारनायनि बादै माने गामियावबो रायलायनाय जादोंमोन। माने गामियाव आरो बै दामजुफोरखौ माने खाम सिफुं जथाफोरखौ माने जेसेनो हायो एसेबांनो बायनानै माने गामिनि लाइमोनफोरखौ फोरोंनो ना जानाय बेफोरखौ आजावनाय जादोंमोन आरो ओमफायो दासिम दासो जागायहांदों नालाय इसे‌ बिबां दा सिमा ओ इसेबां पारफेक्ट जायाखै आरो।
जागोन नोंथां उनाव ओ बेफोरखौ फोसाबलांबाय थानायनि राहा लालांबानो जाबाय। मानो होनब्ला बेफोरो जे जोंनि मोनसे हारि, धोरोम ओ जेरै मोन से सिनाय थि मोनलाङो नङा होनब्ला? बेखायनो जोङो बेखौ माने लासै लासैनो गारलांनो ओ हमनाया जों साफ्रोमनिबो एबा बादा होनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान आरो नोंथांजों बेखिनि समखौ ओ आंजों सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसे दिनैनि टपिकखौ
खौ एसेयावनो फोजोबथ'नानै कलखौ दोननाय जाथ'सिगोन दे नोंथां होमबा।